हेलै।
ओ ओ खोनाबाय।
ओम देलाय दोंसे गान खननाय। गानखनो रोंगौ ना रोङा? हाय आंबो रोङा। आंबो रोंङा सुरबोनो रोङा आङो।
हैइ सुरबोनो रोङा जायो नामा जामबिलाय दे खनदो।
नायलाय आं खननो रोङालै दे नों अनेक अनेखथा रोखोमनि मिनिलाय देनाय नों माबायदि माबायदि मिनिनो रोङो।
आं आं मिनिया आं मिनिया बिदियाव देनजारसो आङो।
ए।
आंहा एसे दामि ना ओंखायनो मिनिया आङो।
इस मिनिनांगौरा।
थैगोनलै नोंजों
रागा जोंनायालाय रागा जोंनायलाय माबायदि माबायदि नोंना
रागा जोंनायखौ नों नुहुरबासोमोन बे
मा मा रोखोमनि नोंङो
आंना रागाया देनजारसो
उम।
उम ओमफ्राय नोङो मा खबाइ सान्द्रि जेखाइ बेफोरखौथ' हेबनो रोंथ'वा
रोङा रोंनायालाय
औवाजों औ औवाजों बानायनाय दे औवाजों बानायनाय आइजें आइलाफ्रा मा मामोन दे बर'निया
औवाजों बानायनाय आइजें आइलाफ्रा जे आखाइ दङ खबाय दङ खखा दङ ओमफ्राय उम दङ उम औवाजों बानायनाया सिफुं दङ आमफाय
उम।
औवाजों बानायनाय र' दंबावो र'
उम।
मा होनो सेन सेन सेन ओमफाय सं औ खखाखौ होनखांखाबाय ओमफाय संग्राय सान्द्रि ओमफ्राय बैयो सानद्रि बायदि बै गुवारा
सानदांगा
ओ सान्दांगा
उम।
बे दङ बायदि रोखोमनि दङ न' आरि
बर'नि बर'नि बर' धोरोमनि सुबुं माहारिफ्रा मा मा आबाद मावनानै जायोमोन दे नों बुंलाय हायोबा दे।
बर' धोरोमनि सुबुं माहारिफ्रा माइ सबाय बेसर बिदिनो मेगं बायदि आबाद
औ नंगौ
बुंनो थाङै दङ दङ दंनायालाय
उम माइ आबादादखौनो गुदि मावो आरो गाहाय बेसर आबाद फाथो उम फाथो सबाय सिबिं उम
उम
ओमफ्राय नोंसा न'आव मा मा मैगं
जोंना न'आव बिदिनो मैगङाथ' जेनेबा बोथोरजों लोगोसे मैथा
उम मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा भिन्दि बहल थाइबें खुमब्रा बेखौथ' बर'नि माबा उम ओमफ्रथ' दालिफोरखौल'सो बायबाय न बाखि माखासे मैगं
आलु सबाय बेबायदिखौ जेनेबा ‌ थास' बिबारफोरखौथ नागिरबा मोनो बिदिनो लामा बारि बारि ओरैनो दै जिंबो ‌ बो मोनलाबायो।
थास' बिबार थास' आथिं जाथ'वाखै? माखौ थास' बिबार आरिखौ जोंहा बे खालि फोथाराव खाहैयो बैथिं बे माबा जोंनि गामिनि गुदि फरायसालिया नों नुबाय बैथिंजाय आश्रमथिं जाय औ। बिथिंजाय खाहैयो आमफ्राय ओइ माबायाव दाख्लै जि सुबुं खाहैबाय थादों जोङो एकदम सानजाहा।
सिबुं मैगंखौ मोनजायैया गोबाव जाथारबायलै सिबुं मोनजालानो
जाबाय दाख्लै नै हा खारहैनायाव रज'गोरनाय हा खारहैनाय माइ
होमबा जा मोनो होमबा सिबुंखौ नोंसिनिथिं? उम जोंनिथिं बिदि मोनालै सिबुंखौ। बै
औ
मोननाय बिदिनो जानायानो जाखाया सिबुं मैगं।
फानलायबावदोंसो फाननानै फैसा मोन खामायबावदोंसो जोंहा। सारिस'सो सारिस' दुइस' एक्स' बिदि खामायदों। बिदिनो ब्रैजौ नैजौ जौसे खामायदों सेजौ खामायदों।
औ ओ
उम आमफ्राय बा
बिजाब बायनो फैसा गैयाबा बेयावनो मोनबाय फाननानै।
ओ ओ
उम ओमफ्रायो बे ओ गय बागान दंलाबायो गय बागानजोंबो फैसा गय बागान गय फाननानै फिथाइ फाननानै फैसा मोनो।
ओ
बिजोंनो उम
उम
ओमफ्राय
जोंनाथ' खोबजोबनाय न'आनो गय बागानजोंनो। अ नों नुखांखाबाय माने न'खौ ओ बुरजाथार इदिनो जेनेबा जों न'ङाबा बोरैजाय। ओरै मालायनि ओरै मालायनि। बे ओरै फारसेनियाथ' सानजानिया आबमोननि जाहैबाय। ओमफ्राय ओरैनिया दादिनि जाहैबाय ओमफ्राय ओरै जोंनिया माबानि जाहैबाय आरो जोंनि जाहैबाय आरो ओरैनिया साहानिया।
औ औ मोजाङानो जादों।
बिदिनो जायो।
नोंसिनियाबुथ दंना।
दंबाबो जेनेबा ओ ओ
ओमफ्रायो नोंसिना दैया गुसुथारलै ने माबाना? मेसिनया माबानिया बैनिफ्राय गनाया मथरनिफ्राय गनाया।
औ औ।
गुसु थान्दानो ओ।
वाटार साप्लाइ दंना गैया?
दङ।
ए।
फैथ'वाखै। दै हरग्राखौ होनदों दा। दै हरग्राखौ होनदों नोंसिनिथिं जाबाय नामा?
जोंथिं जाबाय आमफ्राय जोंनाव ग जोंना जायालै ओमफ्राय बै मा खाथि खालानिया माबायो मालाय जायो ओमफ्राय जोंनिया मा जाखोथाय। अबबा बन्द जान दङ' खोमा?
ए नायनांगोनसो दां ना बेखौ माथो लेंहराखै मानसि नायनानै लिंहराखै?
ओहो लेंहरनो एलाय मानसियानो गैयाना।
औ उनाव खालामदो एसे उनाव।
सिंजों हा सिंजों माबानाय जायोना मारै जाय।
अबे ससेयावबा ने।
औ बेबा बबे ससेयाव मा थाबथारनानैबा गाज्रि जादों। बेबा अबेआव गाज्रि जानानै दं।
उम।
आरो बेखौ बख'जोबनांगौबाथाय बख' जोबजागोन ना माबायानो।
औ दख'नाफोर गोदान बायलाबायाखै?
बायाखै बिदिनो फुजा सिजेनफोरावसो बायलाबायो। फुजा बोथोर बिदिनो ओ फुजा। ओ बांसिन बायनाया जायाखाया आं बिदि बांद्राय।
उम। ओ फालि फालिथाय लायै फालिथाय मा मा फालि फालिथाय लायै फालिथाय। फाय बायबाय आरो।
ओ औ।
ओमफ्राय नै माबाथ' बेसकरमायाथ' फैगौ। सेप माबायावनो सेप्तेम्बर दानावनो ना? उम सेप्तेम्बर दानावनोमोन नङा दालाय? ओइ आगष्ट दंबावो जुलाइ दंबावो। बेफोर थांबासो जागोन आरो।
दङ औ औ।
उम।
उम।
ओमफ्राय? माबाया ओ। नोंसिनावथ' थु रिनि न' गैया ने ज' थानो।
थुरिनि न' गैयालै नुला ने रावनावबो थुरिनि नखौनो।
थुरिनि न'आसो मोजां गुसुनो बेयावसो।
ओरैजाय ओरैजाय मालाय क'क्राझार साइद। - जोंसो नुयोलै एखमबा गोजान गोबावजों खेबसे अबबा -अबबा थांला बायबा ओरैजाय रुनिखाता ओ ओ रुनिखाता थिंजाय नुलाबायो रुनिखाता ओरैजाय चिराङावनो आरो। नुलाबायो खना खनला बिदिनो ब बर'नि नङाबाबो आलदा माबा आलदा
उम
माबाफ्रा जाथिफ्रा माबानानै लादों मालाय न'आवनो औ औ जोंथिं गैला बेबायदि नुला दा। उम नुनोनो थांला जेबबो नायनो लुगैबाबो मोनला ओं दा मालाय माहाजोन माहाजोन जाजोब्बायलै
औ हाय एसे माबा जाहांबायना र' थाथ'
ओ
ओमफ्राय उम अखाफोराबो‌ हनै जोमै जोमैजोंसो खोबथे जाबाय स्रां जादोंमोन दहाय।
उम आइया दिनै जा सान्दुं दुंदों। माइ गायनाया आंहा गैया गोसोम सोम जाजोबलायदों दिनै।
खम गोसामोन सान्दुङा आयौ आयौ आयौ
आयौ आं गायनोनो हायाखै दिनै बारा माने गायनो हादों आरो थेवबो सान्दुंनि थाखायनो हो
दुगैनायानो खनै जालायदों आंहाबो
उम गैया गायनायानो मारै दिनै एखदमबारे सान्दुंनि थाखायनो हायाखै दसे अखा हाबा हामगौ सान्दों न' अखाखोनो हाया दायो बा हागोन ना हाया अखायाबा माबायावब्रा मोनायाव बिलिफाङावबा
औ
मोनाफ्राव हाबा मोजां जायोना।
औ थान्दानो मोना मोनायाव हाजायो ओमफ्राय सानाव हायाबाबो।
उम गाबोनफोरबो हागोना हाया बेबा
गयखौ आरो खनसे जाबावबाय आङो। उम गय जिजायो ना आङो नों जायाने
गय जायो आङो ओमफाय बिदिनो दा एसे खम खालामदों आं एबाराव गयखौ नै दाख्लैफोर बिराद जानाय जादोंमोन बिदिनो मोसानो थांनाय मानायावबा गय नङाबा थानो हायि जादोंमोन ओमफाय दा गायनाय फुनायबो जाबायना गय सा गय, सा जागासिनो ओमफाय सामफ्रामबो गय, सा जायो। खुगायानो सामफ्रामबो मोजांखौनो मोना ओंखायनो एसे खम खालामदां। गयखौ‌ जाबाबो।
होमबालाय दुब्लियाव गयखौ जायाखै नों बारा?
बारा जाहैनाय जायाखै बिदिनो एसे खम जादों।
उम
उम
ओमफाय समाथ' फैगौ नै सम फैगौ बेनिफ्राय रायलायगोना रायलायला?
बेनिफ्राय रायलाय जाला। गाबोनफोर रायलायसै गाबोनफोर रायलायनोसै
उम नों दिनै रावजोंबो रायलायाखैमोन दा
ओहो रायलायनाय आं रायलायनायानो जाखाया मैयानिफ्राय नों दाख्लैनि ओ मैयानिफ्रायसो रायलायनाय जादों आं अबसे मैयाबो सासेनाव औ सासे मानसिनो ओमफ्राय ओरैजाय ओजायनियाव ओमफ्राय माबायानो हरबाबो जाया हरबाबो जाया नाम्बार थुबाबो जाया ओमफफ्राय बोरैबा बोरैबि बे बोरैबा बोरैब खालामनानैसो नै नाम्बारा माबाया नाम्बारालायनो माबाया जाबाय थांबाय।
उम
मोन थाङानो ओमफ्राय दिनैसो हरनानैसो थांनाय जाबाय। नङाबा थाङाखै मोन।
उम ओमफ्राय मा माबा मैथा बांगाल गैया नोंस्रा मैथा बांगाल बिदाय फुदुंनानै जानांगौ।
मैथा बांगाल गैया मैथा गोजाया एसेल' दङ।
ए एसे दंबा लायगौ सोमोन आङो नोंसिनाव।
मैथा बांगालानो जाया जोंना मैथा बांगाल आरि बेबायदि जि मैगं आबाद गायनायानो जायाखै जेबो मैगंआनो गायनाय जायाखै ओमफ्राय मैथा गोजाया एसे दं आरो ओरैनो बे मालायनि बायनायाव गाय बे मालायनि बायनायफ्राव
फुनानै फाननायखौ जानाय
जानायबो गायना बोनाय एसे जाखां होनदों दासो अखा हादोंना।
औ खान्थाल बेगरफ्राव होनो नांगौहाय बेखौ खान्थाल बेगर जानाय जाथाराखै।
गोथाव जायो खान्थाल ‌बेगराव।
खांखिलर सबाय बिमा जायाखै? खांख्रिखला
दा गैया जोंनाव जे बो मेगंआनो गैया होनजायो‌ दा जायोखदा दा एबाराव गायाखै आरो।
दे फैगोन बोसोराव गायदो फैगोन बोसोराव गाय ओमफाय माबादो आरो। जादो दे उन्दुदो होमबालाय। मोजाङै उन्दनांगौ गोबावनो गाबोन माइ गायनांगौना।
औ गाबोन ओ गाबोन खयथाआव' थांनाय जायो।